खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ। अब्ला जोङो नोंथां औ। दिनैनि आयदाखौहाय माने जोङो ना हमनायनिसो लानसै जागोनना नों
औ औ जागोन।
जोंना ना हमनाय होनोब्लाथ' ओ ना हमनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ जेखाइ जेखाइनि गोनांथि जायो। जेखाइ बेजों जोङो ओ बिलोफोरावहाय एबा दैमा दैमाफोरावहाय गुरनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो बर' आइजो आरो गोबां बेलेग सुबुंफोराबो बेलेग हारिनि सुबुंफोराबो ना गुरनायखौ बिदिनो जेखाइजों ना गुरनायखौ नुनो मोनो।
आटचा।
उम
नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो सानदोंमोन।
औ दे सोंजागोन नोंथां।
ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो ओ बिलो बिलोमा, दंग' दंला, दैमा दैसा बे बफोरबायदियाव ना हमनाय नोंथाङा नुनो मोनो ना मोनला?
नुनो मोनो मोननायालाय बेबायदिनो उम माने ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा जोङो ओ बिलोफोरावबो हमनायखौ नुनो मोनो। बिलोआवहाय जेनेबा खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों आङो।
औ औ बिलोफोरावहाय माने ओ जेखाइजोंहाय ना गुरनायखौबो नुनो मोनो आरो इदियो ओ जेनेबा ओ आस्रा आस्रा फोरजोंबोहाय जेनेबा सारनानैहाय हमनायखौ नुनो मोनो आरोना।
अ आस्रा जे लानानै सारनाय जायो।
औ औ।
बेनिफ्राय ओरैनो लांयि सानानै बा ओ फिरिं इ जे जानानै ना हमनाय नोंथांमोना नुदों मोनो
औ औ। औ नुयो नोंथां इदिखौबो। माने जोंनि-जोंनि माने जोंनि-जोंनि जायगायावथ' माने इसिबां बिदि बिलोफोर गैया नालाय नोंथां बेखौहाय माने ओ बारा फोरमायनो हानाय नङा आरो। बेबायदिनो जोंना जेनेब बा ओ दैमाफोरावसो गुरनायखौ नुनो मोनो आरो ना। जेनेबा इदिनो ओ सान्द्रिफोरजोंहाय सानद्रिफोरजोंहायबो गुरनायखौ नुनो मोनो खादा-खादा सान्द्रि बेफोरजोंबो गुरनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बिदिनो नाथुर नाथ सुरफोर मोनो ओमफ्राय आरो नाफोर मोनो बिदिनो बिलोयाव खांख्राइफोर मोनो इफोरखौ साम' खननाय जायो आरो।
ओम दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा ना मोननाय नुनो मोनो दा बिलोआव ना गुरोब्ला बा दंग' दंला फोराव ना गुरोब्ला। ओरैनो मा-मा नाखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो।
नायाथ' जेनेबा दैमायाव-दैमायाव ना माने दैमा जेनेबा दैमाया दैमायाहाय दैया गिदिर जायोब्ला जेनेबा जोंनि- जोंनि जायगायावहाय जेनेबा बिदिनो ना खान्दाफोरखौ मोननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बे मोनसे औ बे मोनसे ना साग्रा दङ आरो ना मा होनोमोनथाय बेखौ जेनेबा आस्रा जेजोंनो बानायनानै जेनेबा औवाजों औवानि गनजों खानानै औवानिबो अ अ दोल दोल ना मा होनोमोनथाय नोंथां बिद बिजोंहाय सानान नैहाय नाखौ हमनाय जायो आरो जोंना दैमायावहाय ओमफाय बिदिनो बिलोफोरावबो गोबां रोखोमनि ना मोनो इदिनो इदिनो ना बिदिनो ना मागुर ना बाला‌ बाथिया आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि ना मोननो मोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां अब्ला नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नानि सोमोन्दै।
दा ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां बिलो दङ। आरो गोबां निजोरा दंग‌' फिसा-फिसा दंग' निजोरा बेफोरबायदि दंङ। दा ओ बेफोर नि जोरा बा बिलोमाफोराव ओ जोंनि आइजोफोरा माब्लाबा ओ जेखाइ खबाय लानानै गुरहैनाय जायो दा बे बिलोआव ना गुरोब्ला ओ गोबां रोखोमनि ना मोनो फिथिख्रि ना मोनो। माब्लाबा ओ सेें ना गो-गोरि ना मागुर ना बिदिनो माब माब्लाबा कल ना बालि ना मोननाय जायो आरो दा बि बिदिनो ओ खायफाया हौवा हौवाफोरा माब्लाबा आस्रा जेस आस्रा जे लानानै सारहैयो दा बेयावबो गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो। आरो ओ जोंनि हौवाफोरा माब्लाबा मोना मोना थांनानै मोनसे सेन साहोयो। दा सेन सानानै बिनि उनाव बिनि न'खौ नायै फुं नाहोयो। नायहैबा बेयाव गोबां रोखो रोखोमनि ना नांना थानाय नुनो मोनो माब्लाबा‌ मावा ना फिथिख्रि ना, बोथिया ना ओ थुरि ना दा बेफोर बायदि गोबां ना नांना थानायखौ नुनो मोनो। आरो माब्लाबा माब्लाबा खुसिया खुसिया नाबो नांना थायो। आरो माब्लाबा बे सेन सानायाव जिबौबो नांना थानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
बेफोर बायदिनो ओ खायसे खायसेया बेफोर बायदिनो ना गुरनानै ना मोननायफोर खौ फानो। फाननानै बिदिनो ओ खायफा न'खरा संख्रि फानलु बायनानै जायो। दा बेफोर बायदिनो खायसे या बिलोफोराव ना गुरनानै ओ गोबां रोखोमनि ना फोरखौ लाना फैनानै फोराननानै माब्लाबा बे नानिफ्रायनो ओ नाफाम बानायनाय जायो। आरो माब्लाबा ओ बे ना फोराननानै ना गोरान खालामनानै ओंख्रिफोराव होदेरनानै संना जानायखौ नुनो मो नो आरो।
औ।
नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंना नानि नाखौहाय गोबां बिदिनो गुरना लाबोनानैहाय ओ बेफार फालांगि खालामनो खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो।
औ।
जेनेबा नाखौहाय गुरना लाबोनानैहाय बिदिनो सोरबा सोरबा गोथाङैबो फानो आरो फोराननानैबो फाननायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो जेरै ओ बे नाफाम बानायनायनि बागै नोंथाङा बुंलांबाय दानि बावैसो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो नाफामखौहाय नानि गेजेरजों गोबाव सानसिन जानो थाखाय बानायनाय जायो आरो नोंथां। नङा होनबा। औ। नाफामाथ' जोंनि दोरोङारि ओ जाग्रा मुवा होननाय जायो।
उम दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा ओरैनो ओ बांसिनै मा नाखौ ओ जानानै एसे गोथाव नाङो मा नाखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो? नोंथाङा खोनादों ना?